खोनादोंना नोंथाङा मा खालामदों अ मा ओंख्रै नोंथां अनलाजों मेवाजों दां बिदिबाथ' जोबोद गोथाव बिदि आंथ' बारा संनो रोङा अन्लाजों दाउखौ संबाबो गोथाव जाया आंना नों लोगोआ फोरमायलाय माबोरै अनला सङोब्ला गोथाव जायो होननानै औवा मुवायानो औ नोंथां मैवाइजों अनला दाउ न'नि दाउ बोरै सङोब्ला गोथाव जायो फोरमायदो नोंथाङा एसे दे नोंथां थाखाय
ओ
औवा मेवाइ नांग्रोगोन नंगौ नोंथां फोरमायलांदो बिदिब्ला औवा मेवायखौ दोनो दा ओ औवायाबो जानला मानला औवाया जाजाया मोननै मोनथामसोल' औवाया जाजायो ओ बेफोर जाहैबाय ओ
औवा बुरखा बे औवा बुरखानि मेवाया सबसे गोथाव जायो आरो
गोथा जायोना
औ औ गोथाव औवा मेवाय औवा बुरखानि मेवाइ बे सबसे गोथाव जायो बेखायनो जोङो औवा बुरखानि मेवाइ मोननो थाखाय जोङो औवा बारियाव थांग्रोनांगोन बेखौ नागिरहैनांगोन ओ गिबियाव नोङो माबायदिखौ जागोन बेखौ सायख'नानै लाग्रोनांगोन बांद्राय गोराखौबो दाननो नाङा बांद्राय गोराया माने संबाथाय बियो जानायावबो गोरायानो जायो माने बेजे जायो बेनि थाखाय नोंथाङा ओ गोरलै गोरलैखौ नागिरनानै लाबोनांगोन
नंगौ
बिदिनो जायगा लायै जायगा औवा मेवाइखौबो जायो जों दा जोंनि जायगायाव जिखौ जायो बेखौ औवा बुरखानिखौ जायो आरो बिदिनो अरुनाचलाव जि जायो बेम्बुसुद बेखौ बिसोरनिया आरो बेलेगलाय बिसोरनि औवाया गुबुन औवा जोंनिया गुबुन औवा बिदिनो जोंना औवा मेवाया जेब्ला जोङो दाननानै लाना फैयो अब्ला जों बेखौ ओ बिगुर खुनांगौ जायो जेरै बुंनाय दुंना उनदै समाव गानफब जोमफब देरबा लंथं होननायबादि बे औवा मेवायाव गोरलै समाव गोबां ओ गांखं बा बिगुर थायो बि बिगुरखौ जोङों गिबियाव खुनानै लाग्रो
बेखौ दायो मोजां खालामनाय
बेखौ ओ एसे ओरैनो जि मिनिट बा बा मिनिट बिदिसो सम
सम जोङो सोबनानै गोनां आरो सनानैनाव जोङो बेखौ मानि थाखाय सोमोन नोंथां आङो बुजिनो हासै एसे फोरमायबावदो नामा सनाया माखसे मा
बिजाब
नोंगौ
बिनि उनाव सोमहाबना दोनखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ नों माबायदि ओ मर' जानो बा माबायदि हानानै जानो बेखौ नोङो हानांगोन आरो जेरै आसि थाइनै थाइथाम गोबा गोबा हानानै लानांगोन। अनलाजों जायो नालाय गोबा गोबा हानानै लानायनि उनाव नोङो बेखौ मोजां सुनानै लानांगोन। सुना लानायनि उनाव दसे दोन्थ'बाय दोन्थ'नायनि उनाव दानिया ओ औवा मेवाइनि हाबाफारिया ओ थांबाय दायो जोङो अनला अनलानि थाखाय जोंनो गिबियाव अन नांग्रोगौ बे अनखौ बानायनो थाखाय जोंनो माइरं नांगोन न'नि माइरं मोनोबाथाय
माइरंआवबोफोर माबाफोर थालाय नामा नोंथां जोसेआ गोथावसिन माइब्रया गोथावसिन मोदोमोना नंथां सिथाबो नामा नोंगौ नोंथां।
गेब्लेनाय बायदि जाहाथे ओ बियो संनाय समाव दैजों मोजां गलायो बिनि उनाव
ओ उवालनिफ्राय एरनबाय नङाबा थौसिनिफ्राय एरनबाय बिनि उनाव उम साराय जाननांसिगोन आरो नोंथाङा संनो थाखाय साराय जानदो साराय जाननानै बे सारायाव ग्लब ग्लब दै फुदुंनांगोन औ दै फुदुंनानै लाग्रोनांगौ। दै फुदुंनायनि उनाव नोंथाङा बै ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव अनजि देनानै लादोंमोन औ बेखौ नोंथाङा होसननांसिगोन आरो। होसन्नायनि उनाव दानिया नोंथाङा दाउबो जा दाउजोंबो जानो हागोन दाउजों जानो थाखाय नोंथाङा गिबियाव ओ लकेल दाउजों थावसिन जायो आरो अनलाया।
नोंगौ नोंथां
नानै मोजां ओम एवनानै लानांगोन जेरै ओ गिबियावनो नोंथाङा थाव सेरखाय सामब्राम सेरखाय बानलु होबाय बिदिनो बेदरखौ होसनबाय होसननायनि उनाव मोजां नानै खोबहाबनानै दोनबाय खोबहाबनानै दोननानै जेब्ला बोखाङो अब्ला नोंथाङा संख्रै नां
नोंगौ नोंथां।
होदो आरो बेदरखौ दैखौ रानहोदो आरो बेदरनि दैखौ रानहोखांनायनि उनाव नोंथाङा
नोंगौ नोंथां। ओइ सुनु ओरै माबा दं नामा माबा पकरा
गोदौ होखांना
नायनि उनाव नोंथाङा नंगौ नोंथां जानायनि महराव फैबाय औ, नंगौ नोंथां गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनाय अनलाखौ बोरै सङो दानियाबो आङो आंनि रोंगौथिखौ नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां आङो साम'जों सबाय संनायखौ फोरोंनोसै नोंथां नोंथाङा रोंगोन ना रोङा?
माबोरै मा
दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो माबोरै साम'जों सबायखौ जायोब्ला गोथाव जायो गिबियावनो जोंनो नांगोरगोन साम' संबाय आरो मगा दुन्दियाफोर नोंथां। बेनि थाखायनो नोंथाङा साम'खौ थियारि खालामनानै लागोरदो साम'खौ गोबां जायगायाव मोनो जोंहा जेरै दुब्लि बारियाव मोनो, दैमायाव मोनो दंग'आव मोनो, हाखर नालाफ्राव मोनो
औ
नाथाय नोंथाङा साम'खौ दैमानिफ्राय लाबोबा गोथावसिन जायो नोंथां। बै हाखरफोरनिया गोथाव जाया। दैमानिया एखदम मिथिंगायाव थानाय नालाय ओंखायनो बोहैबाय थानाय दैनिया गोथावसिन जायो बेखौ नोंथाङा सिगांगोर लानानै फैदो बै बै बाजार बारावबो मोनो नाथाय बाजारनि, हाथाय बाजारनिया सोरबा सोरबा नंखाय बुंनानै फानफैयो बिसोरो आजिखालि सा-साम'नि फारमिं खालामो एबा खेथि खालामो आरो दुब्लि बारि एबा दंग'निफ्राय खननानै लाबोयो। बिसोर
बेफोर गोथाव जाया। बेखायनो आङो नोंथांखौ खावलायगोन दैमा निफ्राय लाबोनो थाखाय, नोंथाङा दैमानिफ्राय नागिरनानै लाबोदो साम'खौ, जोङो बिनिफ्राय गिबि यावनो नोंथाङा साम'खौ लाबोनानै बाल्थिं आव दोनफैदो आरो से सानसो खिगार होबाय़ थादो। ओम। सानबैसे खिगार होनांगौ नोंथां? सानसेयानो थोयो नोंथां से सानानो। बिनि उनाव खिगार होखांनायनि उनाव नोंथाङा साम'खौ सिगां गोर सायनानै‌ लानांगोन। साम'नि बिजौआव गोसोम थायोना? औ बेखौ मा होनोमोन आं बावबाय नोंथां। बेखौ दाखोन होनो खोमा नोंथां।
खिथु गोलावा बे खिथुखौ नोंथाङा दानखा नांगौ गोलाव गोलाव। औ जा दाननायाबो ओरै बायदि दाननांगौ जाहाथे बै साम'नि सिङाव जे मोदोम थायो जे बेखौ फैफा होनाङा। साम'खौ थांगोन लानानै सिखा लानानै दान आरो बयखौबो दानखां बाथाय एसे सम बालथिङाव सोनानै दोनफिन बावदो नोंथां। लआ बेनि उनाव साम'आव मालाबा मालाबा बादामालि गोसोम बुख्रा खानाय खायो थायोना बेखौ नोंथाङा खारहो नो थाखाय मना एबा बस्था सिङाव सोनानै एसे नाग्लि नांगोन नांथां। गोबाव सम नाग्लि नांगोन इदिनो से घण्टा थामजि मिनिटसो नाग्लिबाय थानांगोन बस्था सिङाव सोनानै। बस्था सिङाव नाग्लि खांनायनि उनाव नोंथाङा साफायैनो आरो दै होनानै सुनानै लादो। बिदिब्ला जोंहा साम'आ थि थियारि जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा लादो सबाय, खारै, मगा दुन्दिया आरो नांगौ रोखोमनि हालदै, मस्ला आरो
गरम मस्ला, एलासि तेजपात लादो। बिनि उनाव नोंथाङा साराइखौ जानगोरदो, साराइखौ जानोब्ला नोंथाङा गिबियाव हरनांगोन थाव होनो मोना नोंथां।
संख्रै हरनां गोन। बे संख्रै खौ गरम जायोब्ला ओइ साम दंमोन ना साम'खौ हरदो साम'खौ हरनानै दसे सम एरबाय थादो साम'खौ दसे सम एरखांनायनि उनाव नोंथाङा बेनि उनाव सबाय सुनानै ला दोंमोनना बेनि उनावहाय नोंथाङा साम' एरबाय थानायावनो सबायखौबो हरदो बिदिबा सबायखौबो दसे सम एरबाय थादो दसे सम एरबाय थानायनि उनाव जेब्ला सबाया एसे खाबथाहां खामथाबहां जायो अब्ला नोंथाङा दै हरदो।
औ।
दै हरनानै नोंथाङा एवबाय थादो एवबाय थानानै जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला नोंथाङा देनानै लानाय मस्ला हायजें सामब्राम गुफुर फानलु नोंथाङा जि जि मस्ला जायो बि नोंथाङा बे खौ हरदो। हरखांनायनि उनाव जेला दैया ग्लब ग्लब गोदौ बावो अब्ला नोंथाङा खारै दंमोन ना खारै खौबो हरबावदो नोंथां खारै होयोब्लासो जोंना सबायनि जानाया आबुं महर लायो। बेनि उनाव नो नोंथाङा मालाबा मालाबा सबाया गलिजोबा एबा बायग्लि जोबा बेनि थाखायनो सागं सानानै होनांगौ नोंथां गेजेर गेजेर सागं साना होबाय था जुदि नोंथांनि सबाया मोजाङै गेब्लेया खैबा एबा मोना खैबा गेजेर सागं साबाय थादो बिदिनो बेबायदिनो एरबाय थादो जाहाथे खामथाब होनाङा बिदिनो एरै एरै एरबाय थानानै जेब्ला नोंथाङा थोजासे एबा नोंथांनि बिबांनि बायदियै रानोब्ला दैया अब्ला नोंथाङा संख्रि नायदो। संख्रि नायनानै ला जोबथारलनायाव बोखांनोसै बा नोंथाङा मगा दुन्दिया हरनांगोन नोंथां मगा दुन्दिया हरब्लासो मोदोमो गोथाव जायो। मगा दुन्दिया हरदो मगा दुन्दिया हरखांनानै दसे थानानै बोखांनो हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंहा स सबायखौ जानाया आबुं महराव फैबाय बेबायदि सङो ब्लासो सबाया जोबोद गोथाव जायो नोंथां। आरो जेब्ला जायो नोंथाङा आंनि फोरमायनाय बायदि संनानै जानो हागोन नोंथां